हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना नोंथां?
औ दाथ' ओरैनो जेबो मावाखै ओरैनो जिरायनाय दंथ'यो आरो बिदिनो
औ अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां।
औ अब्ला जोंनि बर'निनो फोरबो बै मागो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे जायो नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगा बा ओनसोलावहायो मागो फोरबोखौहायो माबायदि फालियो बा माबायदि बारग' हरो मागो फोरबोखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
औ
जोंनिथिंथ' इदिनो बेलागुर बेलागुरथ' होनो नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ औ बेलागुर होनो माने बैलागुरखौ जों गामिना माने इदिनो ओ न'खर न'खर न'खर न'खर थालिर बिलाइ जिगाब बेलागुरखौथ' इदिनो माबाजों बानायखायो नोंथाङा मिथिखागौ नालाय नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानो हागौ औ जिगाब जिगाब जेरै थालिर बिलाइ बेफोरबायदि आरो ओं बेलागुरखौ खुंनो बेलागुरखौ लुनो थाखायथ' औवा नांगोन ना नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ फाय बेलागुराथ' राजा रानि इदि थायोना
औ
थांनो थाखाय गामिनि सेंग्राफ्रा इदिनो न'खर न'खर जों गामिना माने इदि आरो खुंनो थाखाय ओ दैमा जिङाव इदि था दैमा जिङाव थाहैनानै सानसे सि गां थाहैनानै बिदि लुयो आरो माने जों गामिना
औ
ओ लुना दो लुना दोननानै उनाव
जेन'बा बेलागुरखौथ' बेलागुरथ' सेंग्राफोरासो लुयो नालाय जेरै बेला सोरांसि ओ सोरांसि समावसो सावो नोंथां नोंथाङा मिथि खागौ जानो हागौ ओ सोरांनोसै सम सोरांसि सम मावसो सावखायो नालाय ओमफ्रायो त बे बेलागुरखौ सावनो थाखाय सासे भरहितनि गोनांथि जायो नोंथां मिथिखाबाय जानो हागौ
औ
अ माने जोंनि जोंनि एरियाव इदि आरो माने परट खौ लाय बिनानै बेलागुरखौ सावनाय जायो इदि आरो आरो सावनायनि सिगां सेंग्राफ्रा बिदि एन्थाब सौराइ फिथाखौथ' फिथाखौथ' जानाय जायाना माबायाव मागो समाव अ फिथाथ' बानाया नालाय एनथाब सौराइ इदि मागिनानै न'खर न'खर मागिनानै
सावनायनि सिगां सोरांसियाव इदि मागिनानै न'खर न'खर मागिनानै इदि सेंग्राफोरा जोंना माने बिदि माबायो आरो
औ
ओमफ्रायो सावनाय सावनाय सावनाय समाव इदिनो गामिनि सोरबा गोसो जानायफ्रा बेयाव थांनानै सो औ माने बोर बिना लायो आरो माने गावनि नांगौखौ सोरनिबा साख्रिनि थाखाय सोरनिबा माबा गोनांथि जानायनि थाखाय सोरबा ओं जेरै जेरै फरायनायफ्राव सोरबा एसे फाइनालफोरनि नागिरबाय बेफोरबायदिबा मानिनानै दोनहैनाय इफोरबायदि जायो आरो माने जोंनि जायगा एरियाआव
औ
ओमफाय नोंथाङाबो मिथिगौ नामा माने नोंथांमोननि जायगायावबो माबोरै खुङो माने बेलागुरखौ
औ बेलागुरखौथ' जोंनि जायगायावहाय गोबां खमसै आरोना नोंथां बेफोरबायदि लुनाया जेरावहायो गोबां माने सुबुंफोरानो माने फरायनाय मानाय इदि गोजान गोजानाव थाहैनाय जाबाय नालाय बिनि जाउनावहायो सेंग्राफोर बारा गैला बिनि जाउनावहायो जोंनिखैजाय गोबां खमसै आरोना बेफोरबायदियाव नाथाय आं सावो सोरबा सोरबा बेलागुर सावो नाथाय बेफोरबायदि बिदि नेमाहाय गोदो दङमोन नाथाय जोंनियावहाय दा एसे गोमालांनो हमनायखौ नुदों आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ आङो माने गोदोनि समावथ' जों उन्दैनिफ्राय मोनबोनायावथ' जोङो ओरै होनोमोन आरोना नोंथां ओ जेरावहाय जोङो फुङाव सिखारनानैलायनो जेनेबा बेलागुरखौथ' सोरां सोरांसि सावखायो नोंथाङाब दहाय बुंलांखाबाय नङा होनबा नोंथां बिनिफ्राय जोङो दालाय बेलागुरस सावनानै बा जोङो आरो न'आवहाय फुं फुङावनो सिखारनानै जोङो माने खोमसि खोमसिनो सिथला लामा सिबनाय बेफोरबायदिखौहायो आङो मोनबोदों आरोना नोंथां आंबो बेफोरबायदिखौ खालामबोनो मोनफेरदों मानो होनोबालायनो खानायालायनो गोलाव जायोनो बेफोरबाय दि होननायमोन आरोना माने सोरांसि सोरांसि रावबो नुयियावनो खानाय माने खानाय हगारनानै माने लामाखौहाय लामा गोलाव सिबलांबालायनो खानाया लावो इफोरबायदि आरोना इफोरबायदि होननायखौ आं मोनबोदों आरो आंबो बेफोरबायदि खौ खालामबोनो मोनफेरदों आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ बिनिफ्राय जोंङो माने बेलागुर सावनाय बेफोरखौ आङो गोदोनि समावहाय मोनबोदों माने आं मोनबोनाय समावहाय आरोना नाथाय आङो आथि सिमावहाय आङो जोंनियावहाय खोब खम जानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना आरो नोंथाङा जे दहायो बुंलांदों बेलागुर सावनायावहाय बोर बिनानै लायो सोरबा साख्रिनि सोरबा मानिबा मानिबा थांखिनि नङा होनबा नोंथां। बेफोरबायदिखौहायो आङो नुबोदों आरोना आं आरो खोनाबोदोंबो गोबांनो ओ बैसा मागोआवथ' जोंना फिथा जानाय बेफोरबायदियानो मेन होनजायो नङा होनबा नोंथां जानाय लोंनायनि नङा होनबा औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मागोआवहायो मा मा फिथाइ जानाय जायो ओरैनो
ओरैनो एन्थाब सौराइ फिथाखौथ जा ओ मागो स माव माने फिथाखौ जानाय इदि गैया आरो माने जोंनि इदि एरियायाव फिथाखौ जाया माने मागो समाव एनथाब जायो सौराय जायो ओमफाय इदिनो जेनबा बेलागुरबो सावखानानै सानाव
औ
फुंङाव सावबाय जेनेबा सान जाबाय बिदिनो न न इदि एन्थाब सौराइ इदि जायो आरो माने जोंनि एरियायाव
औ
नोंथांमोननि एरियावबो इदि माने जानाय इफोरबायदि माबा दं नामा।
जोंनियावथ मागो समावहाय सौरायखौ जानाय जाया नोंथां। बेखौहायो जोंङो बैसागु समावसो जायो सौरायाइखौहायो
अ
औ बिनिफ्राय जोंना फिथायानो मेन होनजायो आरो ना मागोआवहाय जोंना फिथायानो मेन बिदिनो जोंङो फिथाखौ थावनि फिथा जायो एन्थाब फिथा जायो लावदुम जायो इफोरबायदिनो गोबां बेलेग बेलेग आलदा आलदा फिथा दङ ना जेरै गरसि फिथा बायदिसिना आरो गोबां दं आङो नामखौ बेहाय मिथिजोबा नोंथां आं मोनजाफेरदोंल माने इफोरबायदिखौ जानाय जायो आरोना नोंथां जोंनि खै फिथायानो मेन बैसागुआव आरो बैसाग माबा बैसागु सरि मागो समावहाय ओ मागोआवहाय जेब्ला जोंना आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जोंङो फिथाफोरखौहाय सावनानै होगोन ना आरोना नोंथां।
औ
औ फिथाया माने मागो समावहाय जोंनि जायगायावहाय मेन होनजायो आरो ना मागोआनो जाहैबाय ओ फिथा जानायनि मोनसे फोरबोआनो होनजा होननांसिगोन माने जानाय लोंनायनि मोनसे बर'नि फोरबोआनो होननांसिगोन। नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो जोंना बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरोना। औ जोंनिखैजाय आरो नोंथांमोननि बे एन्थाब फिथा जायो होन्दोंना नोंथां सौरायाइ जायो होनदों। औ बेफोरबायदिखौहाय मा माइरंजोंहायो देनानै फिथाखौ जानाय जायो बा सौराइखौ माबायदि एवनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना।
जोंनि एरियाथ' बिदिनो जायो जानाया होम्बाबो इथ' जानायनि बागै आंथ' बारा मिथिया नालाय नोंथां।
औ
ओम जानायखौल' नुयो जानायखौ खोनायो आरो माने जायोबो बेखौ नुनो मोनो आरो माने जोंनि-जोंनि जायगायाथ' बिदि माने नोंथ नोंथाङथ' आंलाय होनदों ना फिथा माने बै खुरै बेफोरबायदिजोंसो बानाय खुरैजों मोनसे फिथा लावडुम बानायो ना
औ औ
नोंथाङा मिथिगौ बेखौ माने ओ मागो सम मायखौ जानाय जाया आरो
अ
माने जोंनि एरियायाव माने जोंनि जायगायाव इदि जानाय जाया आरो माने इखौ जानाय जाया।
जायो एनथाब नोंथाङाथ' मिथिगौ एनथाब
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ।
औ सौराइखौबो जोंनि माबा मागो समाव जायो माने सौराइखौबो जायो जोंनि एरिया नोंथांमोननि एरियायाव जाहोनाय जाया आंखौ मिथिला नोंथां। ओमफफ्राय जोंनियावथ' जायो ओमफ्रायो सिथाव थटाउननि सिथाव बेफोरखौथ' जायो नोंथां नोंथांमोननियावबो जायो। नोंथाङानो दे बुंन खालामांबाय नोंथांमोनावबो जायो औ जायो जानायखौथ' खोनायो ओमफ्राय बेथ' जानायनि जायो मानो जायो बेफोरनि बागै आं बारा मिथिया आरो नोंथां।
औ
औ
जोंनियाथ' माने नोंथां बयनिबो जायगायाव आलदा आलदा जायोनालाय नों नोंथां नङा होम्बा बयनिबो जायगाजोंहायो मिलायलाया औ औ जायगा लायो जायगा आलदा आलदा बेफोरबायदि साननाय हनायफोराबो। आलादा-आलादा जायो नेम खान्थिफोराबो आलदा-आलदा जायो नङा होम्बा नोंथां।
औ
औ बिनि जाउनावहायो जोंनिया मागो समावहायो जोङो सौरायखौ जानाय जाया बिनि उनावहाय जोङो बैसागु समावसो जायो आरोना नोंथां आरो जों खोनानाय बायदिब्ला आरो जोङो माने बेखौहायो जानायबो नुफेरा आरो ना बैसागु समावहाय सो जाया आरोना जोंनिया लावदुम फिथाखौ नोंथां
औ
माने आलदा आलदा जायो नालाय औ
दे होम्बा बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय ना जोंना दे होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे होनबा बेदिनो
औ दे